हेलौ औ औ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों ना? औ खोनादों औ।
औ मा खालादों?
आङो दङ' र' ओरैनो। औ नोंथा ओंखाम जाथ'आखै र' दा जाहैनिसै थांनानै। नोंथाङा मा खालामदों?
ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं।
ओ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
ओइ मा होनो खख्लें
खख्लें? मा ओंख्रि होनदो बुजियासै। अ। खख्लें? खख्लें माने माखो होनोमोनथाय मोजां बुजायासै आं। हेलौ हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों औ।
अ अहर दालि
अ